मा माजानाय थाय
हा
बिदि रायलायनायखाय दानबाय दां।
जानो
जारलासो जाबावला नामा ओमफ्राय? ओय
खोनासंनो हायासैदां
साथाथ मिस जाथांगौा
नों खोनासंनो हास्लााबासै बेसाराफोर
जाला जालि
मानो बिदि जारलासो माबा जाबावगोन जेरै जोंबो दाय
ओहुं
जोंबायदि
हुं
आं नायबा माबा जादोंमोन
थांबायमोनलै थांखाबायमोन। हो
एसा थाङाखैमोनलै
ओइदफोर फो थांबा बारोमोनना
पुल आमथिसुवानि
माबे
आमथिसुवानि बल जोदोंना जोआखै होनदों।
आं मिथिया आं जोआ
नङाब्रा बेयाव माबायाव फोथाराव नोंसिनियाव।
उहो उहो गाबोनसो गाबोन
गाबोनसो जागोन
दिनैलाय दा बेलासियावसो नांदों दा।
अखा हानाय गिसिखायनो माबायासै आं थाङासै।
बेलासेनो बेलासेनिफ्रायसो नांदो
अ आंबो मिथियामोन दिनैफ्राय नांबाय होननानै खोनादों खोनानाया। खैथानिफ्राय नांदों बेखौ मिथिया
उ
बेै सेंग्रा बल जोगोन ना जोया नोंसोरथिं?
जोयो।
बिथि इन्टारेस गैला जोंनो गोसोआ गैला मानसिफ्रा।
मानो
हो
मानो?
मालाय गावबागाव थाखा फैसा खामायनायाव मुखुब जाजोब्बाय।
सम समखौनो होलायनो नागिरला। फोथाराव गामियाव।
उ जारलासो।
गोदो बा खम ज' ज' जायोमोन जों।
उम
फैसा खांलायनानै।
माय जुमब्रानि
औ दुइस' दुइस' नो खांबाय।
खोनायाखै नारें जुमब्रानि गेजेनोसै जोंहा दे?
होत्स आयथिंयासो बायजोबगोनलै बे नारें जुमब्रानि जानांगौ जोनो रोंनाय नोंलाय?
गोदोसो जोला बायोमोन नारें जुमब्रानि।
उम दाबो जोजायो‌ रा।
थाब्ला थुब्ला गावलायलायनाय।
उम नायना गाबलाय बावबाय सो
मा मा एम्फौ होनो एखो दे?
थिखथिखा।
थिखथिखाबो होनो‌ माइनावबो
माबे लोखि।
लोखि गोनां
उम
अन्थाव थावनो।
उम
दोहोन सम्पथि थानाय
उम दे नोंस्रा
जे नोंस्रा
मा?
दिनै नोंहा
मा होनदों?
नोंहा होनदां नों।
जेरै नोंहा
हनै हांमा सुरहाबलायबाय आयै।
आं माबा सानदोंमोन।
ओमफ्राय माखौ हांमा सुरहाबखो जेनेबा?
हम।
माखौ हांमा सुरखो?
बे नामानो।
खोनासंलाय माइनाव
हो
नामालाय बुंनोलाय मख'नोलाय बिराद मोजां माइनाव।
उम नाथाय नाथाय इफोरमा?
ओमफ्राय गुबै गुबै माबायाव गुबैयै मोजां नङा।
उम
माइनाव मुंनि माबाया मानसिया मोजां जाया आखला।
ए आयौ
हो
माला मला हमनो हाफेरखो?
मिथिबाय
उम साला दासो हमनो हाबाय।
सानै साथामसो मानसिखौ माबाय आं
उम
नुबाय आङो।
होनबा नों सानै साथाम माबा खांबाय?
उम
सानै साथाम रायज्लायखांबाय होनबा?
रायलायनायनि खोथा नङा रा।
रायलायबोनो गाज्रि जायोना
उम
गामिनि खाथि
थानांगोन।
आंखौ खान्थाल जानो लुबैदों मोन लै।
खान्थाल?
उम
गैया जोंथिं।
खान्थाल गोथां खान्थाल गोमोन।
नों गायदो गायनानै दोनदो नोंसिनाव।
खान्थाल-खान्थाल फिसा बिसब फिसा फिसाखौ आरो गोमोन गोमोन गोदैनो। गैयालायै
गैया होनदों गैया।
गाय।
फुलि दंना गैया नोंसिनाव फुलि लाबोलाय अननानै।
जोंनाव गैया।
फुलियाबनो आ फै गोथावनो ए। एदम जाबाय थाथाव'थाव'नो। गोदै आरामनो।
बेरायहैनो थांफागोन जों
गेसाव जानो रोङि खान्थाल।
गोथांसो जागोन
गोथाङाबाया एकदम।
थोद आं खुदै मलजोबाय।
जोमो। जाबाथाय मार गोनां मोनजालायनायनो।
ओम
गोथावनो। संखै फानलु लगायदो सालाखौ ओम गोलोम। फ्रुलायनाय जादो।
ओम
जाखांना ओमफाय होदो खेला गेले‌नाया।
जि गोथाव ओमफ्राय नायदो उदै ससिगोन।
थोदस उदै साया
माने।
गोदो ओन्दैयावसो बाक्सु बिलथाय होनना बुङोमोन खान्थाल फिथाइ बुरजा जाबा बागसु बिलथाय।
ओ
ओइ बारादा जाखा गथ' बाक्सु बेलथाय जागोनबो होनलाय।
ओमफाय गिनानै जालायला आरोना
है बाक्सु बेलथायगोनलै बुरजा जाजाया होननानै
से नोंनोमोना बिराथ थारमोन नोंबो उन्दैयाव
ओ दाबुंसै
खाम दुस्थ मोनबे।
ओरैबायदि दुस्थ मोन होनबायसै
नाम्बर वान।
आयै। से नाम्बारावसो दंमोन होनबा।
ओम दाबुंसै
दाबो दं ओंखायनोथ एसे एसे मालासै
नंथारा
नंगौ
मानि
मानि जानानै जों फैयोमोन हो
लावजुरिफोरा स्कुलनि खोलानि फोथारा
उम
थेख्ला थेख्लानो
रिहल रिहल दास'ना
ओमफाय बेैयाव बैसागु
हबाय
बैसागु फांसन जाबो बेयाव ओमफ्राय स्पर्टस गेलेनो फैयोमोन खारनाय बादाय
औ
जि गिदिर गिदिर खारें मोनलाय हा
ए
अ ह
ए
जा मोजां रायलायजादों दिनै
ए
ह
बेलेगफोरजों रायलायबाय आयु ब्रेबे ब्रा ब्रा हेल' हालाव होननानै जोबो न' सिंयाव थानानै आराम रायज्लायबाय आं जानाय नङासो सानदोंमोन आं रायलायजागो
बेखबा नोंहा आंखौ आंखौ बेखौबा नोंहा बुंहरबाय थायो लोगो हरबाय थायो
ह नै जोबनाय लामायाव फैलायबाय गाबोन रायलायसैना
सोबसिगोन
जोबथ आलै
बेनोथ' नङा दा आं हरफिनला गाबोन लायनोसै माखासेखौ
ओ नो मेंबायना मेंबायना मोसानानै नोंहा
बायदिसिना नायबावगोनसो आं
गिदिर गिदिर
नों उन्दगोन
दुसि थाव
नों ओन्दुनोसै? बेलाय माथो ओन्दुखाया।
ओन्दुथआ थआ र आरो एक घन्टा। सोरबा हरबा रायज्लायनोसै हराबा गैला ओन्दुलांबाय। भिडिअ नायबाय
खिन्था गोख्रै
हा?
साबैसे हिनजावफोरनो हरखो नोङो?
दा जोंनि
बेनि दारैसो होनदां नै बे जों रायलायनाय दारैसो
ए। गैया सासेना सानै।
उम
दासो सासेना सानै हरदों।
उम
तेन ह
उमहो
दे होमबा दोननोसै।
उम
गैला नोङो सेस सेस सेस।